प्रथम।
औ खोनदों नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां।
आसा थ' गिबियाव नोंथांनिसिम आङो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय।
औ औ औ नोंथां।
आदसा बे समावहाय आङो नोंथांजों माखासे आयदानि सायावहाय सावरायनो थाखाय ओ लानाय जादों आरोखि थ' नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां।
दे अब्ला जों जागायदिनि। औ' निदिनि नोंथांनि सायावहाय सावरायनो लानाय आयदाया जाहैबाय माने जोङो मोनसे मोजां न'खर दानोब्ला बा गंसे गोग्गो न'खर दानोब्ला जोंहा एसे सासे बिमा बिफा जानानै बा सासे गथ' खौ गथाय जालायनानै जोङो माबायदि बिहोमा होनो हायो बा माबायदि बिखाव दङ जोंहा मोनसे गेरेमसा न'खर दानायाव दा नैबेनि सायावहाय माने आं सावरायना लानाय जादों आरोखि
औ औ।
गिबि गिबि आङो नोंथांनि सायावहाय माखासे कमेन्ट बा बानबुंथाइखौ आङो मोननो लुबैबाय जे गंसे गेरेमसा न'खर जानोब्ला जोंहा एस ए जेनेरेल एस ए वर्ल्ड महरै मा होनो सासे बिमा बिफा जाबाय सासे गथ' गथाय जानानै माबायदि सोमोन्दो लाखिलायनांगौ
औ औ ओ नोंथाङा ओ मोजां आयदाखौनो सायख'बाय दा जों मोनसे न'खरखौ जुदि जोङो ओ माबायदिहाय सामलायलांनांगौ होनना बुङोब्ला आरो माबायदिहाय जोंनि गेजेराव न'खरनि गेजेराव जोंनि सोमोन्दोआ थालायनांगौ‌।
औ
बे जोंहा बिफा फिसाला बा बिमा बा जोङो ओ मोनसे न'खरनि खोथाखौनो बुंनो हायो। जोङो मोनसे न'खर गेजेराव जों माबायदिहाय थानानै एबा माबाय दिहाय जोङो ओ संसार जायोब्ला जोङो ओ मोजाङै न'खर गंसेखौ ओ जौगालांनो हायो एबा जोङो आब्रुथियै जोङो न'खरखौ सामलायलांनो हायो। दा बिनि खोथा खौबा जों मिथिखायो जों गासैबो जिहेथु जेब्ला जोंहा ओ न'खर गंसे सामलायनांगौ जानानै फैयोब्ला जोंहा गासैनिबो गेजेराव जोंहा मोनसे ओ सोमोन्दोआ थाखानांगोन जेराव ओ सासेया सासेखौ बुजिलायनाय। बा न'खरनि बि फाया गावनि फिसालाखौ ओ जेहे थु उन्दैनिफ्रायनो ओ फेदेरबोयो बा फोलावबोयो जेराव सासे फिसालाखौ बा सासे गावनि फिसाखौ ओ जेराव ओ मोजां लामाजों जुदि थांजानो लुुबैयोब्ला अब्ला जेब्लाबो बेखौ ओ मोजाङै नायफिनांगोन जिहेथु जोङो दोनोब्ला जानाय नङा। जों बेवहाय बेरा दुमनांगोन जाहाथे बेखौ ओ जिब जुनारफोरा जानानै ओ गाज्रि खालामनो हाया बा ओ बेवहाय गुबुन ओ हाग्राफोरा होननानै ओ बे बिफांखौ गाज्रि खालामा। बेफोरबायदिनो जोङो ओ जेब्लाबो ओ जोङो गावनि फिसाखौ जेब्लाबो जोङो जोथोन लाबाय थानांगोन जिहेथु दिनैनि समा ओ जों मोजां होनना बुङोब्लाथ' जोङो ओ मोनथियो जाहाथे जोङो गाज्रि बेसादफोरखौ जाया जोङो मोजाङै जोंनि देहाखौ लाखिनो हायो आरो जोङो मोजाङै लेखा फरा फरायनानै जोङो रां आरजिनानै दिनैनि समाव जोङो ओ मोजाङै जोङो न' ओ बां लुनानै जोङो ओ थियोब्लानो अब्ला बेखौनो जोङो ओ मोजाङै संसार जानाय होननानै बुङो। दा बेफोरखौ जों जोङो नायनो था ङोब्ला जोङो ओ दिनैनि समावथ' आं बुंगोन जेब्ला जोङो दिनैनि समाव ओ जोंहा रां रुफानिबो गोनांथि जाखायो जिहेथु दिनैनि समाव जोंहा रां नङाब्लानो जेबो जाया दा जोङो दिनैनि समाव जोङो मोनसे न'खरखौ जोङो सोलिनो थाखाय जोङो नंगौ जों खामानि मावनो गोनां जाखायो। जोंनि बुहुमाव बेफोरबायदि गैया जे रावबो दिनै जायहा आथिं आखाइ दङबा जोंनि संसाराव बा जोंनि हारिनि गेजेराव जोङो नुनो मोनखायो जाहा ओ खामानि मावनानैनो जोङो ओ जोंनि न'खरखौ साम-सामलायलांखायो। माब्लाबा मोनजायाबो जानो हागौ नाथाय जोङो बेफोरबायदिनो थांनानै दङ।दा जिहेथु जोङो ओ गासैबो न'खरानो खामानि मावखायो बा बिदिनो मावनानै जाखायो जेराव जोङो ओ मोनसे न'खरखौ जुदि जोङो गेरेमसा मसा महरै दानोब्ला जोङो बेवहाय जेबो नाङा ओ जोंनो जोनो रां रुफा थाखा फैसा जेबो नाङा। जोंनो नांगौ मोनसे गोजोन जेराव जोङो दिनै बे गोजोनखौ नायागिरनो थाखाय जों थाखा फैसा जों दिनै गोनां। मानसि जायोबा जोङो गोजान गोजान जायगाफोर गिदिंनो लुुबैयोबा बायदिसिना जोङो ओ बेसेन गोसानि जोङो जि जोम बा बायदिसिना जों जानो लुगैयो जोंनो गारि नांगौ जोंनो न' नांगौ। दा जुदि जों बेफोरखौ जुदि जोङो नायनो थाङोब्ला जेराव जोङो। गावजों गाव बुजिलायनाय जोङो सासे ओ गथ'आ बिफाखौ बुजिनाय बिफाफ्रा माबायदि खस्थ' खालामदों बा बिमा बिफाया माबायदिहाय ओ गोब्राब खामनि गेजेरजों ओ खस्थ' खालामनाय न'खरखौ सामलायो बेफोरखौ जुदि बुजिना नै जुदि अनलायलायनानै थायोब्ला लोगोसेनो ओ गावनि न'खरनि मानसियाबो जुदि ओ गासिनिबो साननाय खौ जुदि जों बुजिलायोब्ला जों जुदि गासैनिबो साननायफोरा जुदि जोंनिया मोजां फारसेब्ला जोङो जाहाथे गाज्रि बेसादफोरखौ बाहाया जोंनि जिउआव जेराव दिनै गोबां जोंहा फेग्रा मुवा बाहायनाय नुयो जोंहा गोबां दिनै जौ जुवा बायदिसिनाखौ नुनो मोनो बेफोरखौ जों जुदि नागारनानै जों जुदि ओ गोजोनै थानो नाजायोब्ला जों जुदि प्रेजेन्ट जों थानो नाजा जायोब्ला जेराव जोंहा ओ दा जाबाय थानाय समखौ जुदि जों सानोब्ला जेराव जोङो गोबां मानसि ओरैबायदि दङ जेब्ला ओ गावनि न'खरनि फिसालायानो जा बा गावनि फेमिलिनि खोथायानो बुं बा फिसायनि खोथायानो बुं बा बिसिनि खोथायानो बुं जोङो सिगांनि बाथ्राखौ सानहरग्रोखायो जे सिगाङाव मा जागोन मा जाया बेफोरखौ जोङो साननानै जोङो खायसे मानसिया ओरैबायदि खर' गुदुं जायो मा था गुदुं जायो जेराव ओ जों जोंनि लाइफआव माने जोंनि सामफ्रोमबो सोलिबाय थानाय जिउआव जोंहा नांज्लाय खमज्लाय फैयो बेफोरबायदिनो खायसे जोङो गोरोन्थि खालाम नायनि गेजेरजोंबो न'खराव नांलाय खमलाय जायो दा बेनिखायनो जोङो ओ दा जा सोलिबाय थानाय सम बेखौ जोङो मो जाङै ओ दैदेनलांनो नांगोन जोङो मोजाङै अनलायनांगोन जेराव जों जु दि मोजाङै अनलायनानै जों जुदि सोलिलाङोब्ला जोङो जेबब्लाबो जुदि खुसियै थायोब्ला जोङो जायखि जाया खामानिखौनो जोङो मावनानै जुदि जोङो खुसि लायोब्ला अब्ला जोङो जोंनि जिउआव जोङो मोनसे जाफुंसार न'खर जों दानो हागोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ फैसा थाखाजों ओ जोंहा खुसिया फैया जेराव जों गोबां फैसा थाखा गोनां मानसि नुयो नाथाय बिसोरनि जिउआवबो जों गोबां दुखु नुयो बेनिखायनो जोङो जुदि जेब्लाबो जुदि जोङो खुसियै थायोब्ला जायखि जाया जों खामानि मावनानै जुदि जों खुसि थानो हायोब्ला जोङो फिसा गेदेर ओ खामानिखौ जुदि जों जेबो ओ डिफ्रेन्ट खालामाब्ला अब्ला जोङो बेफोरबायदिनो जोङो बायदिसिना जों हाजिरा खामला मावनानैबो जोङो गोजोनै ओ मोनसे न'खरखौ दालांनो हागोन जेराव जोंहा बेफोरबायदिनो जोंहा हारसिंनो गावनो गाव जोंहा न'खरा मोनसे गोजोन संसारसिम ओ सोलायलांगोन आरो ओ जौगा थाखोसिम गाखोनो हागोन होनना आं सानो। दा नोंथांनि बायदिब्ला दिनैनि समाव माबायदिहाय मोनसे गोजोन न'खर दानो हायो दा नोंथांनि फारसेनिफ्राय फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ जागोन नोंथां थ' आंनि मत मथेथ' मोनसे गोजोन न' खर जानोब्ला फार्स्ट अफ अल गिबि गिबियावहाय आंनि मोनदांनायाव माने एसे सासे बिमा बिफा जानानै बै बिमा बे गिबि गिबियावहाय गाव गावनि नखर खौ माने मोजां दिथा खालामग्रोनो नांगोन आरो जेरावनोखि माने गावनि न'खरजों लोगोसे ओ न'खर होनना बुङोब्ला ओ बिमा बिफा गासैबो गथ' गथाय थायो नङा होमबा स' मेइनलियै सासे बिमा बि फा जायोब्ला जों गथ' गथायनि सायाव बांसिनैहाय नोजोर बोनो बो नो नांगोन आरोखि थ' गथ' गथाया मा मावदों मा थादों मा खालामदों फरादों फरायाखै नङा होमबा बहा थादों बहा मादों नैे बेफोरनि सायावहाय गिबि गिबियावहाय जोङो नोजोर बोग्रोबाय थानो गोनां जागोन आरोखि बाखि उननि समफोरावहायनिखि माने न'खरनि गोनांथि मुवा बेसाद बेफोरखौ माने थि सम मथै नांगौसेबांनिखौ जगायनानै होनो हायोब्लानो जायो आ त‌ बिजों लोगोसे मेनलियै आंनि मोनदांनायाव माने फेरेन्टसफोरनि सायावहाय माने बांसिनैहाय गोहोम खोग्लैयो आरो सेकेणडलि मा होनो गद गथाय द गथायाबो बुजिनो रोंनांगोन जे गंसे नखर दानायावहाय नङा होमबा बिमा बिफाया माबायदि स्ट्रागोल खालामदों हा औ माबायदि खस्थ खालामदों, माबायदि ओ सैनो गोनां जादों, माबायदि सोलिदों नै बेफोरखोबो गथफोराबो माने बुजिनो नाजानांगोन आरोखि। त जोंनि आथिखालनि लाइमोनफोरखौ नायोब्ला जोङो बिराद नुनो मोनसै जे बबेबा मोनसे इन्टारटेनमेन्ट नङा होमबा बा माबा मोनसे फेशन बैफोरजों माने खोब माने थाब थाब गोरोबनानै माने गाव गावखौ लोहाबनो नागिरो माने। स बेफोरबायदिजों थाङोब्लाथ मोनसे नखर दानायावहाय माने बे इमपसिबोल माने जाहै खायो, खारन मानो होनना बुङोब्ला ओ फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो मोनसे गोजोन नखर दानोब्ला जोङो फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जोङो सापर्टखौ नांगौ जायो आरोखि। तह जुदि बिमा बिफायाल आ साननानै खस्थ खालामबाय थायोब्ला ओरै बेराफारसे गथ गथाया जुदि बेफोरनि फारसे जेबो सानाब्ला गियान थायाब्ला बेवहाय माने जाफुंनाय महराव आं नुनो मोना आरोखि नंना होमबा ओम
नोंगौ नोंथाङा ओ
बेफोरबायदिनो आरोबाव गोबां थार थाबावगोन जोंहा मा होनो सोलोंथाइ बेलायावबो जोङो गोबां आ सोलोंथाइ लानोबो गोनां जागोन। नङा होमबा सोलोंथाइ मोनोब्लासो जोङो ओ नखरफोरखौबो दालांनो हागोन बेफोरबायदिनो गोबांथार बिदिनो थायो। जेरावनोखि माने गंसे नखर जानोब्ला जोंनो माने फारफ्रोमनिफ्रायबो जोङो ओ डेभलपखौ नांगोन आरोखि त नट अनलि एसेबांखिनि माने साननाय हनायजोंबो जाया जोंनो माखासे समावहाय नखर सालायनो थाखै रां रुफानिबो गोनांथि जायो नङा होमबा? त बे फाफोरखौबो जोङो बे फोरबायदिनो बांद्राय लाब लाब साब साब गोनांथिबो गैया। ओ नांगौसेबांनि फरिमाननि नङा होमबा नखर दैदेननो हानायसेबांनि जोंनो रां जगायनानै बैफोरखौनो एफा एनैखौ जोङो थि थि गद जथायनानै गालांनो हायोब्लानो जों बेजोंनो खुब माने मोजां नखर जालांनो हागोन आं बेखौ माने मोनदाङो आरोखि। दा जेरैबायदि सिगाङाव खि नों थाङा बुंबाय जे गोबांथार रां रुफा थानाय सुबुंफोराबो माने गंसे गेरेमसा नखर दानो हायाखै, बिस्रा माने फेइलार जानानै दङ, नोंगौ नोंथांनि बुंनाया सैथो मानो होनना बुङो ब्ला जोंबो नुदों गोबांथारानो माने ख्रर ख्रर थाखानि लाख लाख थाखानि बिगोमा जानानै दङ खिन्थु बिथांमोननि नखरावहाय दासिमबो गोजोन सुखुखौ जों नुहुराखै आरो नङा होमबा, जुदि राङानो जेनिबो गुदि मोनब्ला नङा होमबा गासैखौबो बायनो हानाय मोनब्ला अब्लाथ बिथांमोना निसय खुसियाव थाबाय थानो गोनां जागौमोन नङा होमबा? त' बिनिखायनो आंनि मोनदांनायावबो आंनि बुजिनायावबो ओ मानि इज नट डिफेन्ड माने गंसे गेरेमसा न'खर दानायावहाय माने रां रुफाया माने डिपेन्ड खालामा आरोखि थ' बे बहुद मोजां आरोखि थ' एसेबांखिनि जोङो नोंथांजों सावरायलायनायनि गेजेरजों ओ जेरैबायदि गियान मोनबाय नङा होमबा गंसे गेरेमसा न'खर दानोब्ला जोङो माबायदिनि गोनांथि जायो? आरो मा मानि प्रयजन बेफोरखौ दा नोंथांनि फोरमायथिनायनि गेजेरजों आंबो जोबोद ओ गोजोननाय मोनबाय आरो गोबां गियान मोननोबो हाबाय थ' बे बेलायाव नोंथांनिसिम आङो ओ जोबोद जोबोद गोजोननाय बावनानै आङो दिनै नोंथांजों जोंनि जि सावरायनो लानाय आयदा नङा होमबा बेखिनिखौ आङो बेयावनो फोजोबबाय होननानै आं नोंथांनो फोरमायनाय जाबाय आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथाङा सावरायनायनि थाखाय लोगोसे आंखौ गोबांथार गियान मोन नोंथां दोनथ'लायनोसै नङा होमबा?
औ नोंथां दे दे।